हेलौ।
औ।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना। ओ दोङो दस से ओंखाम जाखांना जिरायना दङ आङो।
अह औ नोंथाङा मानोबा बा कल हरदोंमोन?
औ मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों रायलाय जागोन ना नोंथां?
रायलाय जागोन औ।
अ' अ'। बिदिब्ला जोङो ओ एसे दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
जायो जायो।
औ औ ओ दानाय लुनायनि सो दै आं फोरमायग्रोनोसै ना नोंथाङा फोरमायनो?
नोंथाङानो फोरनमायग्रोजागोन दे नङाबा।
औ औ औ औ। औ दानाय लुनाय होनबाथ' जों मिथिखायो जेहेथु जोङो गोदो गोदाय समनिफ्राय जोङो बबे समनिफ्रायबा जोङो दानो रोंजेननाय बेखौथ' मिथिला। नाथाय जोङो जोंनि जा देहाखौ जोंनिखौ ओ खोबथेना लानो थाखाय‌ ओ गोजां बोथोराव ओ गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखायबा जों जोंनि देहाखौ ओ खोबथेनो थाखाय ओ जों जिफोरखौ जों जोमना लानाय जायो बेखौनो जोङो दा दानाय जायो नङा होमबा हिसानफोराव।
औ-औ नंगौ।
ओ दानाय लुनायाव जों खोख्लैनो हायो लोगोसेनो जों लुनाय होनना बुङोब्लाथ जोङो बायदिसिना जों न' बां लुनाय जेराव जोङो ओ अखा दैखा अखाफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सान्दुंफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो ओ न'फोरखौ लुना लानाय जायो जों दानाय लुनाय नि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो जिहेथु जोङो ओ हाग्रा बंग्रायावनो थानानै देरबोनाय लावबोनाय जेराव जोङो गिबि गिबियाव माबायदि दाजेननाय बेखौथ' मिथिला जेनेबा नाथाय जों दा जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायाफोराव दा ओरैबायदि दायो जेराव जोंहादि इन्दि इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो। इन्दि एम्फौखौसिनानै बेहाय जों फिथोब होयो होयोब्लााथाय बे फिथाबखौ ओ बिदिनो खुन्दुं बानायो आरोना ओ खुन्दुं बानायनानै ओ हिसानाव बायदिसिना जों दानायखौ नुनो मोनो जोङो बायदिसिना। ओ दख'नाबो जोङो बायदिसिना आथिखालावथ' बांसिनानो खुन्दुं बायना लाना फैयो। खुन्दुंखौ बायनानै लाना फैनानै ओ दखना दानाय नुनो मोनो। ओ लोगोसेनो गामसा फालि बेफोरखौसो बांसिन दानाय नुयो आरो ना। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो आरनायफोरखौबो दानाय जायोमोन। ओमफ्राय दाथ' बांसिन ओ जोबोद खम जालांबाय जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरा गैलिया बांद्राय लोगोसेनो मानो होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदाय ओ जेरैबायदि जोङो हिसानफोरजों दायोमोन आरो दिनैनि समाव जाबायदि ओ सासे सानै मानसिया दाबाय थायो दिनैनि समावबो। न'खरसे न'खरनै बेफोरबो दिनै गोमालांसिगोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर दानाय लुनायफोरा औ जों नि गेजेराव गोहोम खोख्लैहोदों होनना बुङोब्ला बिगियाननि जोंनि बायदिसिना ओ जोंनि दाजेम दिहुनबाय जेराव गोरलै समावनो एबा हरखाबै एबा थाब समावनो जोङो जिफोरखौ दानानै लानो हायो ओ जाय मेसिनफोरखौ दिनै ओ गोबां मानसिफ्रानो बाहायो आरो गोरलै समावनो जिहेथु ओ आरो दाम खमावनो ओ मेसिनाव दानाय दख'नाफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो गोबां मानसिफोरजोंनो गनाय जादों जेराव जोंनि दोरोङारि दानाय लुनायफोरा जोंहा एसे गोहोम खोख्लैदों जोंहा एसे दावउनाव फैदों मानो होनना बुङोब्ला गोदो जाबायदि न'खरफ्रोमबो हिसान थायोमोन नाथाय दिनैनि समावथ' जोंहा हिसानानो गैला न'खराव जेब्ला गोदो गोदाय समाव औ गोदो गोदायनि समाव सिख्ला मानसि जुदि थायो होनब्ला नखराव जुदि बेयो जुदि दानो रोङामोनबा बियो हाबा जानाया सिख्लाया एसे गोब्राब माने लाङा होननानै फोथायोमोन आरो गोदो गोदाय जि दाननो रोङाबा जे जेबो खामानि रोङा बे सिख्लाया बिदि खोनालाय आरो गोदो गोदाय नाथाय बिदिब्ला होबा बेफोर दिनाथ' दिनै गैला दिननिथ' जों माब्लाबाबो बेफोरबायदि खोनाया जिहेतु जे सोरबा सिख्लाया जि दानो रोङानो बेखौ हाबा खालामा बा सोरबा सिख्लाया ओंखाम सं- नोरोङानो बेखौ हाबा खालामा बेफोरबायदि दि दिनैनि समाव जों खोनानोनो मोनलिया दा बिदिब्ला अब्ला जोंनिया लुनायाव ओरैबायदि मोनसे सोलायनाय फैदों जेराव जोङो ओ मेसिनजों दानाय जि जोमफोरखौ जों दिनै जोङो बज'बनो लादों जे दिनैनि समाव दानाय लुनाया ओरैबायदि मोनसे गोजौ थाखोआव दावगानो हमदों ओ बे समाव हा दिनै जोंनि जा हारिमुनि दानाय लुनायफोरा दिनै गोग्लैलांजोबबाय जेराव जोङो बेफोर खौ होबथानो थाखै दिनै नोंगौ सरकारा बायदिसिना वेवबिं खुलिदों जेराव जोङो हिसानसालिफोरखौ जोङो बानायदों बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा ओ एसे ओ थाबथादों होनना बुंनांगोन जे मानो होनना बुङोब्ला बेयाव ओ गोबां आइजोफोरा जिखौ दानानै ओ जि दिहुननो हायो लोगोसेनो फाननायनि गेजेरजों गोबां रां ओ आरजिनो हादों बिदिनो आंनि बायदि दा ओ जोङो जोंनि हारिमुखौ हमथानोबा जोङो हिसानसालिफोरखौ जों खुलिफिनांगोन जोङो हिसान खुलि खुलिनांगोन इसान सालिफोराव जोङो ओ मोनसे जायगायावनो जोङो जि नैजिथा थामजिथा बेफोरबायदि इसान जुदि सालि बानायोब्ला बेवहाय बेनिफ्राय बर' आइजोफोरखौ दाहोयोब्ला जों बेनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनो हागोन लोगोसेनो जोंनि हारिमुवा दिनै फोथांनानै लाखिनायाव जोङो देरहासार जानो हागोन
नोंगौ
दिनै जोंनि दानाय लुनायनि खोथा बुङोब्ला दिनै गोबां ओ हादोरफोरावनो बा हादोरमाफोरावबो जोंनि आर'नाइया ओरैबायदि गोसारनो हमदों जेराव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि दानाय लुनायखौ नुयोब्ला सोमोनाङो जेराव जों दानाय लुनाय होनना बुङोब्ला मिथिखायो जिहेथु आसागि बैसागि होनना बुङोब्ला जों थिगो जेराव दाउ दाउ बिरलांदों होनबानो दाउनि महरखौ एरना होनाय मोनसे
औ
बेफोरबायदिनो गोबां दङ दा नोंथाङाबोथ' एसे फोरमायगोन जानो हागौ बेफोरनि
आं थारमाने बेखौ ओरै सानो आरो जेनेबा जोंहा नंगौ जोंनि बियो मोनसे दानाय लुनाया जोंनि हारिमु जों बेखौ मोजाङै लाखिनांगौ नङाबा सानसे सम बे गोमानानै थांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखाय नोंथां होनदों मोनसे सलुसन बेखौ आं मोजां मोनदों कि जोङो माबा मोनसे इसानसालि बानायना दोन नांगोन जेरावहाय गोबां आइजो फोरा ओ जायफोरा न'आव जेबो खामानि मावनो गैया ना त जों बेखौ मोनसे बिजनेस हिसाबै जों बेखौ खामानि मावनो हायो मानो होनोबा जेनेबा गोदोनि सम समावहाय न' न' गासैनिबो न'आवहाय इसाना थाखायोमोन। बिसोरो जिखौ दाखागोन बयबो जिखौबो दानो रोंगौमोन। आथिखालावथ' रावबो रोंला बुंनो थाङोबा मानो होनबा बयबो गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ'सै मानो होनबा जुगा बे मोनसेयावनो थाबाय थाया नङा होमबा जोंनि जुगा सोलायबोगासिनो दङ आरो जोंबो जुगजोंबो सोलाय फानांगौ जायो जुदि जों जुगजों सोलायफा सोलाय फायाबा जोङो गाहायाव गोग्लैनानै थागोन नङा होमबा दानि जुगाव रावबो मानो जिखौ जों दानो हाला मानो होनबा जों दा सोलोंथाइ लाबाय। गोदोनि समाव सोलोंथाइनि अनजिमायाव गोबां खममोन गावनिबो नखराव सोरबा हिन्जाव मानसिखौ लेखा फोरोंगोन बेखौथ' एसेबाबो माने खममोन ना गोदोनि समाव। गासिबो गथ'आ लेखा फरायजोबनो मोनोमोन बेथ' नङा थ' बिदिनि बिदिनि जाहोनावनो ओ गोदोनि समाव बेबायदि जि दानाय मानायनि अनजिमाया बा गोबांसिनमोन मानसिफोरा न'आव थानानै मा खालामनानै थानो थ' बिदिनि थाखायनो बिसोर मा खालामोमोन गावसोरनि गाननाय-जोमनायखौ गावसोरनो दानानै लुनानै लायोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' सोलायबाय दानि जुगाव दानाय जुनायखौबो थानांगौ नाथाय बेखौ जोङो इम्परटेन्स सिन होला मानो होनोबा जोंहा खोथाया इम्परटेन्टसिन जुदि सासे गथआ स्कुलाव थाङोबा बेनो मोनसे टाइम नांगोन। बेहा मोनसे सम दङ स्कुलनि थाखाय । बे जुदि नयथायाव थांनानै थिनथायावसो फैयोबा बे माला जि दागोन नङा होनबा आरो बे गथ'आ गावनि स्कुलनि लेखाखौबो फरायनांगोन दा बिदियाव टाइम होनो हाला दा बिदिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन जायफोर आयजोफोरा न'आव जेबो खामानि मावनो गैया बिसोरनि थाखाय जोङो मोनसे गामियाव नङाखि मोनसे ओन्सोलाव ओन्सोलाव जों गिदिर मोनसे उइभिं लुनानै होनांगोन आरो जेराव बिसोर बिसोरो जि, दखना दानानै बिसोरना मोननै मुलाम्फा जागोन बेवहाय बिसोरो न'आव थायोबा ओरैनोसो थाबाय थानाय जायो। नङा होमबा अब्ला बिसोर गावसोरनि समखौ बिसोरो बाहायनो हागोन आरो बाहायनानै बेनि उनाव बिसोरो रांबो खामायनो हागोन। बिसोरो रांबो खामायनो हागोन थ' बिसोरनि थाखाय बे मोनसे मुलाम्फा आरो बिसिना गावसोरनि समा मोनसे बाहायजागासिनो दङ ओरैनो जेनेबा टाइमा ओरैनो थाङाखै आरोना बिसोरना बेबायदि जागोन ओमफ्राय आं दा बेखौनो सानो जेनेबा जोंनि आरनाय गोबां समायना बियो बेरा ओरनो जोबोर समायना आरनाया दाथ' बुहुमनां ओ बयबो मानसिफोरानो आरनायखौ सिनायो आरो बयबो मोजां मोनो नायनानै समायना होननानै बुङो दा जों बेफोरखौ नायोबा जोङो मोजाङै बेखौहाय लाखिनो रोंनांगोन गोमा होनो मोननाय नङा ।
आरो जों बांसिननानो मा नुयो दा जोंनि हारिनि दखनाखौनो होन ओम आरनाइखौनो होन बांसिनानो दस्रा गुबुन हारियासो फानो नङा नङा होमाबा बांसिननानो बिसोरनि मेसिनाव दानानै फानो दा बिदिनि थाखाय आं सानो जों बर'आनो जोंनो दानांगौ बे बुस्थुखौ माने बे गानग्रा-जोमग्राखौ दा बिदिनि थाखाय आं दा बेखौनो सानो कि जों बांद्राय दाथ' जुगा सोलायबाय हिसाबै जोङो बिजनेस मावनोबा जोंथ' बिदि मोनसे नखराव मोननै दखना गांनैल दाबाथ' जानाय नङा। दखना गांनै दानानैथ' जों बिजनेस गावनि स्टार्ट खालामनो हाया' थ बि बिनि थाखाय जों मिचिन इउस खालामनाय जायो दानि जुगाव दा बेफोरखौ नायोबा जों मिचिन जों जेसेबां दिरुनो दिरुनबाय थानायाबो जेनेबा गोबां नांगौ दख'नाखौ दा बेनि थाखाय मेसिनाव दिरुनो नाथाय जोङो जुदि अबेबा मोनसे ओनसोलाव बबेबा मोनसे गामियाव गिदिर उइभिं बानायनानै होयोबा बे जायगा नि आइजोफोरा थांनानै जुदि बे जायगायावहाय दख'ना दायै दायै फैयोबा आर'नाइ दानानै फैयोबा गामसा दानानै फैयोबा होमबाथ' मेसिनाव जेसेबां दिरुनगासिनो बेबायदिनो बिसोरबो दहुननो हागोन ना। आं दा बेखौ सानो आरो अब्ला जोंनि हारिमुवाबो गोमालांनाय नङा। मानो होनबा जों गावनि हारिमुखौ अननो रोंनांगोन जुदि गोमानानै थाङोबा जों सानसे सम जोङो सिनायथि मोननाय नङा। जों मोनसे हारि दङ होननानै आं दा बेखौनो सानो औ।
नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय जिहेतु जोङो माबायदिहाय जोङो दा लुनाया गोमालांनायफोरखौ जोङो लाबोफिननो हागोन जोङो जाहाथे जोंनि सिनायथि गोमालाङा दा नोंथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों। दा जोंहा जिहेथु समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां। औ औ दे।